औ नोंथां गोजोन्थों। दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना नोंथां
औ दंथ'यो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नों नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
ओं सावरायनो हागोन नोंथां
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंना आबाद मावनायनि सायाव आरो जों बर'फ्रा मा मा आबादखौ बांसिनैहाय गायो बा जोङो बे आबादफोरनि सायावहाय मा मा जोंहा ओ मोन मा होनो बेखौ रांखान्थि आरजिनो हायो बेनि सायाव नोंथांजों आङो एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो
सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो जोंनि ओनसोलथिंजायहाय मा मा आबादफोरखौ बांसिनैहाय गायनाय जायो बा माबोरै गायनाय जायो बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै बिदिब्ला नोंथां
ओं दे फोरमायदो नोंथां आंबो बारा मिथिया नालाय
औ नोंथां
ओं दे नोंथां एसे फोरमायना होदो
दा जोंनि ओनसोलथिंजैहाय जोङो बांसिनैहाय नुनो मोनो जे जोङो आबादफोरखौ बोथोर नायै बोथोर गायनाय जायो आरो जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आबादखौ दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोरनि आबादखौ मेसें बोथोरावहाय जों जोंङो गायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो दा बे दैज्लां बोथोराव जोंहा गायो जे जे माइनि आब बा फाथोनि आबाद आरो जोंहा मेसें बोथोराव गायो आलुनि आबाद आरो नङाबा ओ बेसर बा सिबिं बा देमसि बेफोरखौनो गायो आरो बांसिनैहाय आरो जोंहा दंबावो जेरैहाय गयनि आबाद बे गयआाबबोथ' बिराद मोनसे मोजां आबाद जोंनिया बे गयखौ खेबसे गायबाथाय बियो बोसोर बोसोरनि थाखायहाय फिथाइ मोनबाय बाय थानो हायो आरो बे गय बिराद जोंनि थाखाय मोनसे रां आरजिनायावहाय ओ गोहोम खोलैथाव मोनसे मोजां फिथाइ होग्रा जोङो बुंनो हायो बियो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो बेखौथ' जेनेबा खनसे खरसा खालामबाथाय आरो बारे बारे खरसा खालामबाय
नंगौ नोंथां औ दा जोलैखौबोथ' जोङो बयबो न'आवनो बानायखायो गयनि फिथाइफोर खौ जोङो बेखौ मजा खालामनानै बिफां खालामो बिनि उनावहाय जोङो खेबसे गायबाथाय थाबाय थासिगोन आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौहाय उम बानायनायाव बे आबादखौ गायनायावहाय थाइसेबो रां नाङाबो होननानैबो बुंनो हायो मानो होनब्ला गयखौथ' गावनो गायजोबखायो नालाय गावनि गयखौथ' गावनो हारसिङै गाय खायो औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो माबे माबे आबादफोरखौ बांसिनैहाय गायनाय जायो नोंथां। झा
ओरैनोथ' दा जोंनिथिंजाय फोरला गायो जिंखा गाय यो आरो आं बानलुनि आबाद मावनायबो नुदों बैग्रिनि आ मावो खिन्थु दायो बैग्रिया बिबार बारदों आरो फिथाइ फिथाइ थायहांबाय थाइनाया आरो थासुमलि थासुमलिखौबो गायनाय नुयो। दाथ' आरो माइबो आबाद मावोना दायो दैलां नालाय नोंथां आरो मेसेङावबो बिदिनो जोगोनारज गायो मेस सिङावथ' लाइ लाफ फा बान्दा खयबि, फुलखबि, आलु, मट टर औ बानलुखौथ' जोङो दैलांनि दैलां मेसेंनि मेस जोंआनो गायबायानो थाखायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर मैगं आलुफ्राथ' जोंनि सानफ्रोमबो जाबाबो आंगायै खाजा होनबाब बो गाज्रि बुंनाय जानाय नङाना नोंथां जायफोर जाय आलुखौ जोङो मेसेङावनो जा दैलाङावनो जा न'खराव सोरबा आलासि फैयो बाब्ला बैस सागुफोरानो जा बैसागुआवबो सोरबा जोंनि न'खराव हाबलाङोबा जोङो आल आलु भाजाफोर खौ एवनानै जाहोनानै जुमाय बिदैफोरजों लोंहोयो। आरो दा नै गलम गरम बोथोर बे दैज्लां बोथोरावबो ज जोङो जोंनियाव दा नै माइ गायनो फैनायफोरनो बे आलुनि एसे जेनेबा जों मेसेंआवनो मावनानै दोनफासिगोन नालाय बे आ आलुनि आबादखौ मेसेङाव मावनानै जोङो बोसोरसे बेखो जानो न'आव दोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो नै बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो जोङो थालिर मैखुनफोर मोनो बेथ थालिर मैखुं आबो जोंनि थाख थाखाय गोबां जाग्रा खाजा आबाद ए आर थालिर फिथाइयाबो थालिर फिथाइखौबोथ' जोङो जायो नालाय नोंथां। थालेद थालिरनि आबादाबो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
आबाद मावहैबा खनसे गायबाथाय बियो फेंखा बारायनानै उम फांसेयानो फांब्रै फांबा जायोना बोसोरसेयाव नोंथाङा आरो फिथाइनिफ्रायबो जोङो थालिर जेनेबा थालिरयाथ' खनसे गायगासेयावनो गोबां मुलाम्फा होयो नालाय बे थालिरनि फिथाइनिफ्राय फाननानै जोङो गोबां जेनेबा न'खरनि आंखालखौबो सुफुंनो हानायखौ आं नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
अज जिंखा बलखौथ' बुंनोनो नांला जिंखाफोराबो बलफोराबो दायो दैज्लां बोथ थोराव जानो थाखाय जोबोद मोजां जाय थान्दा खालामो उदैफोरखौ गरम जानायनिफ्राय बे रैखा खालामो।
जिंखानि आबादाबो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां।
ओरैनो नोंथांमोनथिंजाय दायो माइनि अनगायै मा मा आबाद मावबावो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो
हेल'। खोनादोंना नोंथाङा? हेल'। नोंथाङा खोनादोंना? दे नोंथां फंनैसो फोरमायना होबावदो। हेल'। हेल'। दे नोंथाङा फोरमायना होदो फंनैसो। हेल हेल' खोनादोंना नोंथां हेल'।